आरोना
औ नोंथां
औ आंनि रावखौ खोनादों ना
औ नोंथां खोनागासिनो
ए
आमफ्राय नोंथांआ माथो खालामनाय
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो आमफ्रायो दा दसे थानानै ओंखाम जायै लोङै ओरैनो ओंखाम जा थांखांना दोनखां आङो मावख'आव थांनो थिआरि जागोन
आदसा आदसा आमफाय आं नोंथांनावहाय मानि दाखलि नोंथांआ जे बुंदोंमोन बे सावमिन फुरि आरो मम' बिरियानिखौ बोरै बानायो होननानै बेबा बोरै सावो होननानै
औ बिनि सोमोन्दैथ' आङो नोंथांनाव सोंनाया सोंदोंमोन आरो लोगोसेनो नोंथां आंनो सासे ओ कुकनि संग्रा संग्रानि गोनांथिबो जादों मानोना आङो दा ओ बे माबायावनो बायजोआवहाय लामायावनो दाथ' आथिखालाव गोबां नुयोना बे गारिआवनो थेला गारि थेला गारिबा एसे स्टेेनदाटसो गारि बिदि ओ माबायावनो दखानफोर होयो ग'लाफोर होयो आं बेबायदिनो खालामनो सानो मोन बेनि थाखायनो सासे अरायथा मानि एसे मानि गोबाव सम थानो हानाय सासे ओ संग्राबो नांगौमोन आंनो नोंथांआ बेनिबो ज'गा ज'ग खालामना होगोन ना होनो हागोन ना आंनो
आदसा आदसा नोंथां माने आङो खौरांखौ खो खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों बे खामानिखौथ' आंनो मावनो हागोन नोंथां
नोंगौना
मानो होनब्ला आंहा संनायाव बा मेथाइ बायदिसिना सावनाय सिंग्रा पक'रा सावमिन आरो गोबां मेथाइफोर जेरै चिकेन क्रिस्पि बेफोरबादिआव आंहा गोबां नलेज दंखायो एरो आरो आरो आंहा एक्सपेरियेन्सबो दंखायो बिदिनो दाइन बोसोर बा जि बोसोरनि आंनावहाय बेनि बागै आंनाव एक्सपेरेयेन्स दं आरो
औ अब्लाथ' जोबोद मोजां ओ नोंथांआ ओ जायगायावनो थानानै बेफोर हाबाखौ मावदोंमोन ना बहाबाफोर नोंथांआ खामानि मावनो थाहैदोंमोन
आं मानि गुबुन जायगायावहाय थानानै आङो बैफोर खामानिखौ मावदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथांआ माबाफोर करसबो लादों नामा
आंथ' बिदिनो संनाय खावनायनि माखासे कर्स दङ बेखौ लहैनाय जादोंमोन आरो गुबुन रायजोआव दा बेखौहाय आङो से बोसोरनि कर्समोन कर्साआ बेखौ फोजोबनानै आङो। मोनसे रेस्टुरेन्टावहाय मावदोंमोन आरो। बिदिनो थाम बोसोर बा बा बा बोसोरानो जादों आरो आङो मावनाया। मोनसे रेस रेस्टुरेन्टाव मावनानै बिनि उनावहाय आं दा न आव दंफैयो आं दा दा मानि आं बिदि खामानि नागिरखादोंमोन आरो। जे सोरबा रेस्टुरेन्ट बा सोरबा माबा दखानफोर जानायनि दखान गलाफोर खुलिलाबायदों नामा बेखौनो आं नागिरनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा आंनाव सोंदों जे नोंथांनि दखानावहाय सासे कुक गोनांथि जादों आरो। दा जुदि नोंथाङा आंखौ गनायथि होयोब्ला बा आंखौ मावनो सुबिदा होयोब्ला आं मावहैगौमोन आरो नोंथांनि दखानावहाय।
औ जागोन जागोन नोंथाङा फैनो हागोन आंहाबो बेबायदिनो सासे आखा फाखा ओ खुगनि गोनां जादों जाय एसे मानि मा होनो बायेरानि मुलुगनि गियानबो दङ मानोना एसे बेफोरबायदि गलायाव थानायाबो माब्लाबानि समाव आङो। गलायाव थायाबो जानो हागौ एबा सासे नायफाग्रा गुबुन थाइब थाथायाबो जानो हागौ समावहाय बा थ' बे समाव नोंथाङानो गासिखौबो सामलायनांगौ नोंथाङानो संनायजों लोगोसेनो माब्लाबा समावबा ओ ओ पेमेन्टफोरखौबो लाखिनांगौ जानानै फैगोन, बेनिखायनो सासे सोलो गोनां एसे सुबुंखौनो आं नागिरखादोंमोन नोंहा नोंथाङा जि थु सासे रोंखा राखा ओम मा होनो ओम सोलोंथाइ गोनांबो सासे सुबुं नोंथांखौ आङो दा खुग महरै मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा ओ नोंथांखौ आं बरायबाय आंनि बे दखानाव गलायावहाय हाबा मावफैनो थाखाय दा नोंथाङा माब्लानिफ्राय ओ खामानिखौ जागायनो हागोन। आंथ' सानदोंमोन मा ओमा फैगौ ओ समबारफोरनिफ्रायनो समबार नङाब्ला मंगलबार बेबायदि बेस सानावहाय आङो बेखौ बेखेवनो सानदोंमोन आरो गलाखौ।
आदसा ओ जोबोद मोजां नोंथां। माने नोंथाङा जुदि नैबेखौ माने आगोष्टनिफ्राय मावोब्ला मोजां जागौमोन नामा?
औ नों
नोंथां औ मानि आं दा न'आवहाय माइ गायगासिनो नालाय माइ गायनायाव बेस्थ' बिदिनो दस दिनसो लाबावगोन माइ गायनायाबो ‌। दा आङो माइ गायनायखौ फोजोबनानै डाइरेक्ट नोंथांनि दखानाव आं मावहैनोसै ना मा होनो नों नोंथां ना नोंथाङा माबाफोर उसुबिदा दं नामा?
उसुबिदा गैया नोंथां गैया गैया। गैया दा नोंथांनिफ्रायबो आङो उम माखासे बाथ्राखौ उम मिथिखानांगोनानो नोंथांनि ओ सोलाबनाय सोलाबिखौ मानोना जोंहा दा रायज्लायनाय बायदिनो नोंथांजोंनो आङो बे खामानिखौहाय आवगायलांनो होननानै सानखाबाय ओ नोंथांआ जेब्लानिफ्राय ओ सोलाबो बेनिफ्रायनो जोङो जागायनोसै मानोना बेफोरबादि खामानिखौबो दिनै खालामनो होनबानो खालामब्र'बबाबो जाखाया गोबावनिफ्रायनो एसे साननानै
साननानै
खालामनायानो मोजां आमफ्राय दा जों ग'लायाव मा मा ओ जाग्रा मुवाफोरखौहाय बानायनो नोंथांआ बुंदो नोंथांनि जागायनायाव बाहाय बाराद्राय गोबां आइटेमस लाला नामा आरो थाबैनो जानाय आइटेमसफोरखौ जोङो बानायगोरनानै जागायनोसै
जायो नोंथां आंनि बादिब्लाथ' सिगांआवहाय मम' दोनसै आरो बेजों लोगोसे मम' सुप थागोन। आरो सिंग्रा थाबाय। आरो पकरा थाबाय आरो माल फवाबो दोननोसै। आरो गुगुनिखौबो दोननोसै नामा नोंथां? आमफाय औ बै चिकेन पक'रा आरो दामफ्लिंस होननाय आरो रामेन बायदिसिनाखौ माने लासै लासैनो सोलांनायसै नामा नोंथां जाहाथे बै जाय कास्टमारफ्रा फैनानै लासै लासै मिथिलाङो जे जोंनि जाग्राया मानि बिदि बिदि दं होननानै नङाब्ला जुदि लासैनो जोङो बारायलाङा ब्ला मा जागोन बै कास्ट'मारफोरा जोंनावहाय जाफैनाय नङा आरो। मानो बिसोर बुंगोन जे जोंनि जाग्राफ्रा मानि जोबोद खम आइटेमफ्रानो। खालि फेसे सिंग्रा पक'रा मम'ल' दं होननानै बुंगोन आरो जुदि जोङो भेराइटिस दोननो हायो बा बिसोरो कास्ट'मारफ्रा जोबोद मोजां मोननानै जोंनि दखानावहाय हाबफैबाय थागोनखौ आं मिजिं थियो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों। अब्ला बेफोर ओ गुबैयै ओ सिगाङावहाय जोङो गोरलैयै जानाय एबा खम समावनो बानायनो हानाय माखासे जामुफोरखौ बानायग्रोनानै फानग्रोनोसै बेनि उनाव हाय जेब्लाना ओ जोंनि बायगिरिफोराबो बांगोन ओ बिसोरबो सोङोना माब्लाबा समाव नोंथां नोंसोरनाव बेखौ मोनो नामा बेखौ बानायो नामा होननानै डिमान्डखौ खोनायोब्लाबो जोङो माखासे बुस्थुफोरखौ लाफादेरनो हागोन सोफादेरनो हागोन जोंनि गलायाव। दा जेला बे फालांगिया बारायगोन अब जेब्ला कास्टमार फोरा बारायगोन अब्ला नोंथांजों लोगोसे आङो आरोबाव सासे मावथि थिसनफा गोन नोंथाङा सिन्था जानो नाङा मानोना नोंथांनावबो गा सिबबो माबाया गोलैजोबोबा नोंथांनि फाफ्लियावनो जुदि ओ मा होनदों बिबाना गोग्लैजोबोबा नोंथाङाबो एसे से ओ खस्थ' मोनगोन नोंथाङानो संनाय खावनायावबो जो होनानै जुदि माखासे मानि बिसोरनो सार्भ खालामनानै होग्राबो सिथाबलांखागोन बेखायनो जेला जोंनि बे ओ
स्टार्टआपा माबायो देरबोयो अब्लाहाय ओ नोंथांजों लोगो गोसे माखासे आरोबाव मावथिफोरखौ थिसनफागोन।
औ नोंथां जोबोद मोजां। आंबो बेखौनो सानदोंमोन आरो जाहाथे माने आंहाबो हारसिङै खस्थ' मोना। बा माने एखमबा कास्ट'मारफोरनो हैनांगौ आरो सावनांगौ हारसिङै मानि बेफोरबायदि खामानि मावनांगौआ मामुलि नङा आरो जे आंनो सावगोन आंनो थोरसि लथा सुगोन आंनो कास्ट'मारफोरनो हैगोन आंनो फैसा लाखिगोन। बेफोर मानि हारसिङै मावनांगौआ जोबोद गोब्राब जागोन आरो। बिदिनो मास मोनसे मोनथामसिमखौहाय हारसिङैनो मावजागोन आरो गोदान हिसाबै। लासैनो जेब्ला कास्ट'मारफोरा बाङो अब्ला बैफोर जे जोङो मानसि लागोनखौ सोजागोन आरो जोंनि दखानावहाय।
औ नोंथां थारखौनो बुंदों आं बेबायदिनो खालामगोन। दा नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय?
आं ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां नै ओंखामसो संगासिनोमोन। ओंख्रि संगासिनो आरो ओंखामा मोनबाय ओंख्रि संनानै दा आङो ओंख्रिया बिदिनो माबासो दालि जहल ओमफाय नाथुर बाथोनसोमोन ओंख्रिया।
ए नोंथाङाथ' दालि ओंख्रिखौबाबो जोबोद गोथाव संनानै ओ संनो हागोन माथो नोंथाङा जिथु ओ संनाय खावनायाव गोबां गियान दङ। मोनसे हे सिमपोल दालि ओंख्रिखौ नोंथाङाथ' गोथाव खालामनो हाथारगोन।
औ औ नोंगौ नोंथां आं बेफोरखौ जोबोद गोरों मोनि बेफोरावहाय आङो आखा फाखा आरो बिदि ओंखाम ओंख्रि संनाय
बेबायदिनो नोंथाङा माइ गायखांनानै खेबसे आंनो खबर हरबाव बिनि उनावहाय ओ आरो मा खालामबावनांगौ बिनि सायाव जोङो रायज्लायफिनबावगोन बिब्दिब्ला दिनैनि थाखाय दोन्थ'नोसै।
औ जागोन नोंथां होमबालाय होमबा कलखौ दोनथ'लायसै ना?
औ दे।
आं नोंथांखौ हरफिनगोन जे आङो खुलिसैबा।